खोनाबाय
खुलुमबाय।
खुलुमबाय।
औ।
नों मा खालामदोंं।
मा खालामबाय दं मा। खालामबाय दं।
आस्सा दं ओरै नो।
अ ओंखाम जाखांबाय। खांबाय।
जायाखै।
दाबो।
संथवाखैनो दाबो नोंस्रालाय।
अ जोंहा संबाय दं।
मिथिया संनाय दंना। आमो खियालाय।
बियो दं ओरैनो।
आतसा बिदि मानो दावराव दावराव खोनाफैदों।
जोंनिया।
अ।
ओहो दावराव नङाथ।
उम सोरबा रायलायदेरदों नामा खाथियाव।
ओहो गैयाथ रावबो।
एसे फिसा फिसा खोना फैदों माने।
अ।
साबारा बिदि। बिदि नयस फैलाबायनायाव। रायलाय नाङा दे।
जेरावबो थाङाखै दिनै। मा।
मा ओंख्रि।
जोंना माबासो ना ओमफ्राय टमेट ओमफ्राय अनलाजों मेवायसो।
आतसा बाबरे।
उम जानोबा फै नोंसिनालाय मा मा ओंख्रै
जोंना मिन्थिथवा अं ओंखाम संग्रायानो माबा दाबो खोमसियैनो दं
अ ओमफाय नखरावलाय मोरै मोरै दं
आ नखर
होम
बे नखरनिफ्रायनो आं मैयासो फैदों
अ दालाय अफायथो दं?
नै माबायाव दं नैबाव सिफुंनि मावखआव
अ जेरावबो थांथाराखै दासान्दि?
थांनाया दहाय थांदोंमोन बैयाव मा होनो आवदाङाव।
आवदां अ नोंखिनिथिं मा मा बेरायग्रा जायगा दङ?
बेरायग्राया जोंनिथंथ' मा होनो ओरै थाबाय खालामाथि थाबाय आरो मावरिया थाबाय मावरिया थाबाय बिनि उनाव बिदिनो ओरैजाय मा होनो बे भुटान हादरनि जिं जिं ओरैनो थांलाबायो सम सम इदि
नोंसिना सोर सोर दं?
जोंनाथ' आइ आफा आरो बिदा बिफं सानै
अ ओमफ्राय
बिनिफ्राय गैला। आ-आंजों साब्रै
उम दिनि जेरावबो थाङाखै
थांदो ओमफाय खबर सबर बोरै
मोजाङानो
मोजाङानो ना? अ दाखालिनि जेंनाया फोजोबनानै लाबाय नोंसिना? नोंसिना माने नोंनि नोंनि बे फरायसालिमानिया
अ जोंना दिनैनिफ्रायसो जागायदों खोमा
नङा
मोजाङै मोजाङै बुजियासै आं
नोङो दा बैयाव खाजलआव लाफैखो ना बेंटलावनो थांफिनखो
अ आं काजलगावसो फैबाय।
आतसा
औ
ओमफ्राय नोंसिना सोर सोर दोंमोनलाय?
जोहा आदा सानै आब आफा दं आइ दं ओमफ्राय आं
आतसा आतसा
उम
गाबोननिफ्राय जागायसिगोन ने होमबा
हो
ए फरायसालिमायाव थांनाया गाबोननिफ्राय जागायसिगोन ने
आंना
ओं
आं दाख्लैनिफ्रायनो जागायदों
आचसा आ
औ दिनैथ फरायसालिया बन्द
उम
दिनै नोंसिनियावबो मावबादा लानाय जादोंमोन ना
औ लादोंमोन ओमफ्राय नोंसिनालाय माव बादाया लाबाय लागासिनो
अ दिनैनिफ्राय माबाय बिदि थांखो माबायदि थांखो दिनैनि दिना माने मोजां ना मोरै थांखो दिनैनि मावबादाया
आदसा दिनैनिया मोजाङानो जादों
औ
अ आंजों सासे बिसिनियाव जादों गासै बै सा ब्रैजिगु बिदि जादों बिसिनियाव
सा ब्रैजिखौ अ
ओम
औ
ओमफ्राय नोंस्रालाय दा बोरै
जोंनिया
खबर सबर फ्रा नोंसिनि
मोजांआनो
मोजांआनोना
औ
जोंना
हेलौ।
अ दा सानदि गैथआ। दा सानदि गैथआ। ओहो।
आतसा।
जुनावथ फरिखा जागोन ना?
अ अ
ओमफाय औ माने आं फरायसालिनिखौसो होनदों।
मा होनदों?
फरायसालिनिखौसो होनदों आङो आनजाद
औ
बे समावथ मानसिफ्रा ओंखार थनाय नङा खोमादां थाथ गोनसोदां।
उम
आंथ दिनै थांनाय जायासै।
दिनै थाङासै दिनै बन्दसो खामोन खोमा।
ओहो फरायसालियाव होनाखै आं। बे एसे खामानि दंमोन नालाय हो।
अ होनदां।
अ ओमफाय बेसे थाब बेसे समाव ओंखाम जायो नोंसिना?
जानाया जोंना जेबो माबा थि सम गैया माने नै दासिमबो मानसिफ्रानो जमा जाजोबाखै। आरो।
साबैसेसो थायो नोंसोर बाहाय?
जोङो दा थानायाथ थ सानै सानै साब्रै साबा दंथयो।
सा
दा जोङो साहा दंथयो आंनाव आदा खोरौमदाव फन हरदेरदोंलनाय।
अ
उम ओमफाय दा दानहरबाय आं हमथला।
अ ओमफ्राय बिसोरबो मोजाङै दङ? ना
बिसोरबो मोजाङैनो दंथ'यो दंनाया बिसोरबो दहायहाय आलदा आलदा जायगायाव थादों आरो।
अ मानोबा?
ओैरै नो गासिबो जायगायाव गासिबो माबाफोरावनो जाजोबदों।
औ औ औ औ बावनोसो दंमोन आं।
जोंनियाव लाथ'वाखै खोमा
ओरै नोंसिनि जायगाथिं?
औ माने जोंना गेदेर गेदेरफ्रा गेदेर गेदेरफोरखौ बेलेग बेलेगाव बे दस्रा दस्रा जायगायाव थिनहरजोबबाय। आंबो ओरैजाय बेवनो मावखुलियाव थाफैबाय आरो आरो सासे बिरखाङाबोथ' बेयावनो आरो बैसोरो आब' रिमा, अनजिमा बिसोरबो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनांदों आरो।
औ
आ नोंसिनिफ्राय दस्रायाव थांनाय जायाखै नामा?
मा? मा?
मा होनदों नों मा होनदों नों?
नोंहालाय दिनै जेरावबो थांनाङाखै नामा होनदां?
अ दिनैहाय आं थांदों आवदांआव।
आवदांआव औ
नोंसिनिफ्राय रावबो थाङाखै नामा
जोंनिफ्राय ओहो जोंना मानसियानो बारा ओंखारलाया माने आगैसो जोंना
औ औ हो जोंनाबो बारा गिदिर नङा देरथ'वाखै जोंनाबो।
औ लासै लासैसो देरलांगोन
ओम देरगोन देरगोथ'
उम दहाय सानावलाय मा मा ओंख्रि जाया मा?
नोंसिनि हान्जानिफ्राय ओरैनो
मोजां खोनायासै।
अ नोंसिनि हान्जानिफ्राय उननि थाखाय माबाफोर थांखि लानाय दं नामा होनदों।
थांखि बरथ'मान गैथ'आ।
आच्छा गैथ'आना?
ओहो।
साह
दहायलाय ओंख्रि जानायमोन?
खोनाया माबाफोर होनदोंमोन?
नोङो रायलायनायखौ मोजां खोनाफैयाखै थावर ना दा
चाह
औ
बार खोनाबाय।
अ एसे मोजां खोनादों दा।
उम
नों बेसे टाइमाव उन्दुयो? हा
आंं आं उन्दुनाया
ओ
आङ उन्दुनाया जेबो थि सम गैया। अखमबा ओरैनो मबाइल फोरावनो गेलेमुं गेलेनानै थायो जे ओमफा ओरै बेराफारसेजों जोंहा जानायाबो थिग गैथ' गैखायाना बेयाव फैबाथाय। इदिनो अबा मोनसे थाइमाव ज' थालायबाय। बे दामग्रा देग्रा से दामनानै गान खनथिंबाय दसे।
औ
इदिनो गान खननायाव एसे बानाय मोनदोंब्ला गावबा गाव मबाइल नायलायबाय बिनि उनाव सो लासै लासै खाम संग्रायाव हाबफैनानै ओंखाम संलायबाय।
औ नोंसोरसो संनानै जानांगौ ने?
उम। जि जिसे बाजि इदियावसो संनाय जायो।
औ नआवथ संखाया ना?
एखनबा गैयाबा सङो आरो जोंना फंबायानो फंबायानो सं
औ सम सम संनांगौ बिदिनो अ नो नोंलाय जि दानो रोंङो ना रोङा?
आं ओरैनो बिदि गामसाफोरखौ गामसाफोर
अ आगर एरनाय खौलाय रोङा
आगर एरनायखौ माने सोलोंथवाखै माने एसे टाइम लायोना सम लायो थाफानायालाय थाफायो बिदिनो बिमा मोन जि सोंनायफ्राव